औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां । औ खुलुमबाय नोंथां खुलुम औ गोजोन मोनाबिलि होनदों नों ओम औ
दा आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जेन जों रायलाय गोननि टपिका टपिका जाहैबाय बेरायनायनि नामा होनदों नोंथा नोंथाङा एस दे बुंनानै होबानो जाबाय जे बेरायनायनि बागै
औ औ बेरायनानै गोजोन खोनादों नोंथां?
औ।
औ बेरायनानै बागैना नोंथां।
औ औ।
औ बेरायना थ बुद गुबुन गुबुन जाया दों गुबुन गुबुन बहुद दं जों जेब्ला जोंनि खाथि एनलाफोराव खोन्थालांसै आं नोंथां।
ओं दे ओं।
औ देबोर ओ सुखि दं सुखियावबो दं दिनो दंफां -लाइफां दं। दैमा -दैसा दं बिदिनो सिखिरि उमुख बुयिन बिबिन दे बिनबि गाब गाबनि मानसि फायो बि दिनो गुबुन गुबुननिबो फैयो। जोंनि गामिनि थाङो दं। बेफोराव थांनानै दैमा दैसा दं, दंफां -लाइफां दं, जिब -जुनार दं रोखोम बायदि अन्थाइ अन्थाइ बायदिसिनाबो दं। बायदि रोखोम बायदि दं आरो बिदिनो।
बेरायनाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो बेरायनो मानो थाङो? बेरायनो थाङो माने जों गोसोखो उम गोसोखो गोजोन सान्थि मोननो थाखायसो जों बेरायनो थाङो। गावनि दुखु दाहाखौ टेनसन आरिफोर दसे
औ औ जों गारथ'नाबो थाङो औ गोजोन औ नोंथां बेनि थाखायनो थांनाय जायो। बिदिनो सुखि -सुखि थांनाय दङ सुखि दं मैना दारागावनो जा मैना फुख्रियानो जा फुख्रियानो जा गुबुन गुबुन गुबुन दाब दाब जागा औ औ औ नोंथां गुबुन गुबुन बेरायनो फैयो बिदिनो गोजोन होनो
उम उम। ओ बेरायनाय होनबाथ' बेल' जायगा नङा आरोना बेरायनाय होनबा गोबां
औ बहुद गो -गोबां मेलला बुहुथ दं। उम जेब्ला गोजान गोजान थांनोबा जेनबा सिलसर बेफोराबो दाब दाबनो सिलसरावबो बिदिनो काजिरङा बेफोरावबो थांनानै जोन होनो गोजोन होनोब्ला को- हो- काजिरङाव फोरावबो थांजायो। मोसा मुफुरबो दं बेफोराव। थांनानै बेफोरावबो थांनानै गोजोन होनो हायो, निजेनि गोसोखो। औ खोनादों नोंथां? खोनादों नोंथां? औ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां? औ खोनादोंना नोंथां? औ। उम। बेफोरावनो गुबुन गुबुन जि दिन दाब दाबबो जागा दं। बेखौनो सिलसर दं काजिरङा दं बेफोरावनो उम बिथिं काजिरङायावबो थांजायो काजिरङाव थांबाबो बिदिनो ओ मानसि मोनला बेफोरदिनो दंफां लाइफां सिखिरि बेफोरबायदि गुबुन गुबुननि हारिबो मानसिबो नुयो।
उम उम
दाब गाबनि दाब दाबनि मानसि फायो बिदिनो लैहोर लैहोर फायो लैहोर लैहोर थाङो।
ओम दाथ' दाथ' नै दा सामार भेकेसन जासिगोन नालाय बुहुत मानसिफोरा बेरायनो फैसिगोन बेरायनो थांसिगोन।
बिदिनो दाब दाबनि जायगा दाब दाबनि गुबुन गुबुन हारिनिबो फैयो। खोना नोथां ? खोनादोना नोंथां? खोनादो ना नोंथां? नोंथां खोनदोना? खोनादोना